औ ओ नोंथांङा दासान्दि फ्रिनो दङ नामा?
औ नोंथां आङो ओरैनो दंङो जिरायनानै।
औ औ ओ नोंथांङा जों होमबा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायगोन ओ जोंहा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां ओ बे दैज्लां बोथोराव जोंहा आबादखौ माबाददिहाय मावो बा माबायदि मावनांगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोनो हागोनना?
हागोन नोंथां।
औ
ओम माइ आबाद नङा ओमबा नोंथां दैज्लांनि आबाद दा नंगौ बे मोनसे जोंनि सावरायनो गोनां आयदा होननानै आं बेखौ बुंगोन। मानो होनोबा जों सिगां समनिफ्रायनो माइ आबादखौ बर'फ्रा मावबोगासिनो
औ नंगौ
सोर फन हरखो नो रायलाय हरलाय हेल' हेल' हेल' हेल'
औ औ
बाट औ नोंथां औ दा जों माइ आबाद बुङोबा बेनो जेराव जोङो जोंनि गुबै आदार बे न ङाब्लानो जोङो आद थांनानै थानो हानाय नोङा। सिगाङावबो आरो इयुनावबो जों बेबायदि आदारखौ माने जाबोदों दा बेनि आदार मोननांगौआ बिराद
औ
प्रसेस माने गोबां गोलाव सम लायो बे आबादखौ मोननो थाखाय बेनिखायनो
अ नंगौ।
बे आबादनि मावनाय खामानियाबो गोरा आरोना सिगां समावथ' जोबोद गोरामोन। दा आं बेखौ माबायदि माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै आं खोनथागोन। दा गिबियावनो जोङो ओ बैसाग दान हाबनाय लोगो लोगो जोङो खोथिया ओ जोंनि ओनसोलाव खोथिया होनो नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनो बेखौ खोथिया फोनायखौ?
खोथियाखौनो होनो जोंनि ओनसोलावबो।
खोथियाखौनो होनो ना?
औ नंगौ।
दा बेखौ जों खुबैनानै लाग्रोनांगौ आरो फोनानै लाग्रोनांगौ जेराव हाखौ गोमोन खालामनांगौ हाब्रु खालामनांगौ जायो आरो बे माइनि जोलैखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो हरनैसो सोमोबा मोजां जायो अब्ला जोङो थाबैनो दाजाबदेरनो सुबिदा जायो आरो। आरो औ दा बेनिफ्राय जोङो माबाबाय खोथियाखौबो फोबाय खोथिया फोबाथाय जोङो माखासे हा खालि गोथां बे हा खालि गोथांफोरखौ जोङो हाले एवनानै लानांगौ आरो माने ओरैबायदि हालौवो माने हाग्रा मोनसेबो थाया आरो
औ
ओरैबायदि दुल दुल हाब्रु गोनां खालामनांगौ जायो दा बे खेथ्रआवनो माने सिगां समावथ' जोंहा मोसौजों बिराद दा खस्थ' मोनोमोन मोसौजों हालेवनाय समाव मोसौआबो खस्थ' मोनो मानसियाबो खस्थ' मोनो दा हालौ हालौएवनाय उनाव जोङो जेब्ला ओ हालौएवनायावबो जोंहा नाम दं जेरै सामार होनाय होनो ओ खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय बेनिफ्राय एवगारनाय फोमोननाय आरो बेबायदि दा बेबायदिनो जोङो खेबबा सय बारसोखौ जोङो मोनसे दब्लायखौ हाले एवनांगौ जायो दा बेनि उनाव जोङो दैखौ मा होनो दैखौ लाखिनानै दोननो थाखाय मा खालामनांगौ जायो नोंथां आलि खोनांगौ जायो आरो माने बे हाखौनो आलि गोजौ खोनानै होनाय जायो जाहाथे
औ
गोदान हाग्राबो रज'नो हाया आरो बे आलिनि गेजेरजों दैया माइयाव थाबाय थानो हायो आरो आलिबो खोनांगौ जायो दा जेब्ला आलिबो खोनाय जाबाय ओ हायाबो मोनबाय अब्ला जोङो माबानाय जायो मा बर' हिनजावफोरा जोंनि ओनसोलाव हिन्जावफोरानो फुयो आरो खायफा ओनसोलाव हौवाफोरा फुयो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव खोथियाखौ हौवाफोर फुयो ना हिनजावफोर फुयो नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आ हिनजावफोर फुंनायखौ नुनो मोना खालि हिनजाव फुरा माइल' गायो जोंनि ओनसोलाव हौवाफोरानो खोथियाखौ फुनाय नुनो मोनो आरो नों
औ-औ दा बेयाव माने ओ खामला लानाय जायो ना
औ-औ-औ-औ एसेल' बा बिगानै बिगाथामल' हाफोरबाथाय न'नि ओ न'आवनो ओ फुनाय जायो आरो बिदिनो गोबां बिबांनि आबाद मावोब्लाथाय बा गोबां बिबांनि हा थायोब्लाथाय बेयाव ओ माखासे खानसे बा खाननैनि गेजेर रावनो फुंनो थाखाय ओ हाजिरा लानाय जायो आरो थां बिदिनो माइ गायनायखौबो बे दा आथिखालनि मुगाथ' ट्रेक्टरजों खनसेनो एवखायो खानसेयावनो नै बिघा थाम बिगा बा बा बिगा बेफोरखौ एवखाजोबना लानाय जायो बिदिनो माइ गायनायखौबो साब्रै साबा जेसां हायो एसेबांनो माइ गायग्राखौबो लाखायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ आचसा नोंथाङा आं बे मोनसेखौ सोंथि खालामनो लुबैबाय मानो होनबा
औ
फ्राय माने जोंनि ओरै ओनसोलाव हिनजावफोरखौनो गायनाय फुनायाव बाहायनाय जायो। ओमफ्राय ओरै नोंथांमोननि ओनसोलाव आं खोनानो मोनो हौवाफोरानो खोथियाखौ फुनाय जायो दा बेफोराव माबा सुबुं फोथायनायफोर दं नामा हौवाफोरा जे फुथारनांगौ बा हिनजावफोरा बुथारनांगौ बेफोरबायदि मोनसे साननायफोर दं नामा
ओ बिदिथ' गैया नोंथां अब्लाबो जों नुनायाव ओ जेनेबा न'आव फुयोब्लाथ' ओ‌हौवा हिन्जाव जेबो नङा गासिबो फुजायो नाथाय बे हाजिराखौहाय हौवाफोरखौ बांसिन फुनो थाखाय लिंनाय जायो बेखौ मिथिगौ आरो बिदि फोथायनाय बा साननाय गैया खालि जेनेबा मावनांगौल' जायो आरो
औ औ दा बिनि थाखायबो जोङो आथिखालावबो खोथिया फुनो थाखाय हौवा मानसिफोरखौ मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
औ दा बेबायदि खोथिया फुनाय हाजिरायाव जों बेसेबां सासेयाव रां होनो गोनां जायो नोंथां
औ औ जोंहा जोंनि ओनसोलाव दा सोलिबाय थानाय जेन'बा खोथिया फुनायाव हाजिराया ब्रैजौ रां जाहैबाय आरो माइ गायग्राफोरनि हाजिराया जाहैबाय जोंना ओ थामजौ बाजि राङै माइ गायबाय दङ आरो नोंथाङाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बब बेबायादिनो नामा?
नंगौ जोंनि ओनसोलाव देग्लाय एसे बांसिनहै आरो बारायदों माइ गायनायनि बेसेना हिन्जावफोरनिया ओ जायगा लानानै जायगा आरो ओरैनोथ' थामजौ बाजियनो सोलिदों आरो जोंनि जा जायगा बेहाय आथिखालाव ब्रैजौ ओ रां लानानै गायगासिनो आरो हिनजावफोरा
औ नंगौ नोंथां।
दा आं नोंथांनियाव बारस'नानै सोंनाय जाबाय मानो होनबा आं फ्राय माने हौवा मानसिफोरखौ जों खोथिया फुयो होननानै खोनानो मोनो नालाय बेहाय माबाफोर हाबनानै दं नामा बेखौ साननानै आं सों थिग खालामनाय जादों नोंथां दा जोङो फिनदिेनाय नङा होमब्ला जोंनि सावरायनायाव दा बि बिदिनो हाया मोनल हायाव जोङो बिदिनो माइ गायनो थाखाय जेरै हिनजावफोरखौ जयैनो सिगां समावथ' जोङो आवै जानाय नोंथाङा मिथिगौना आवै जानायखौ
अ जोंनिथिं थं बिदिखौ खोनफेराखै जोंनि जं गोदो सावरि जानाय बेखौ मिथिगौ आरो नों
औ बे सावरि जानाया सावरि जानाया बे आलदा आरो आवै आवैया ओरैबायदि नोंथां जों बेखौ गाहायै माइ गायनायाव बाहायो बे सोदोबखौ आरो बेजों सोलियो आरो ओरैबायदि आं फोरमायनाय नङा होमबा बे मोनसे नोंथांनि थाखाय गोदान मोनसे सोलोंनो गोनां दा जोंनि ओनसोलाव सिगाङाव ओरैबायदिमोन आवाय जानाय होनोब्ला माइ गायनो थाखाय मोनसे गामिनिनो न'खरनिफ्राय फैनाय जायो आरोना खबर होनाय जायो दा बेनो जेबो रां हरनाय जाया बेहाय जेरै जानाय लोंनाय होयोबा जेरै साहाफोर बा जाग्रा मेथाइफोर होनानै जों जानाय जायो। बिदिनो बे आवाइनि बेलायावबा जोंनाव सानसे गायफैदोंब्ला फिन बै न'खराव जुदि माइ गायोब्ला बै न'खराव बे गायफैनाय न'खर गायफैजानाय न'खराव गिबि जेनेबा जाय सिगांनि न'खराव गायफैदोंमोन दा बै गायफैग्रानाव जों गायफिन हैैनांगौ जायो आरो। दा बेखौनो जों
औ नोंथां। औ औ नोंथां औ। आङो सोदोबखौ खोनानानै एसे आलादा सानदोंमोन। जोंनिथिंजाय बेखौ बदल होनाय होननानै बुङो आरो नों औ औ औ। बदलनाय
जोंनि ओनसोलाव माने आवै जानाय होननानै बे सोदोबखौ बाहायदोंमोन आरो।
औ औ औ नंगौ औ।
दा बेफोरबायदिया जोंनियाव खम जाबाय। आथिखालाव दा बांसिनै हाजिरानि थाखायसो ओंखारनायखौ जों मोनो। दा बिदिनो जोङो माइखौ गायनानै लाबाय माइखौ गायखांनायनि उनाव माइ गायनाया बेनो खोथियाखौ जों फुनानै लाग्रोनांगोन खोथियाखौ फुबाय खोथिखौ फुननानै जोङो माइनि ओ जेनेबा गोजाना थंसे गायबाय। थंसे गायनानै बेसेबां जायो बे से फुटनि एसे खम। बेफोरबायदि गोजान गोजान जोङो माइखौ थुनाय जायो आरो गोदोनि समाव आं खोनानो मोनदों। ओ लाइन लाइन गायोबालायनो दाउ ब दाउब' हाबो। बेफोरबायदि दा ओंखायनो मोजां माने गायथे गायथे खालाम होन जायोमोन आरो। दा बेखौ जोङो आथिखालाव बाहायलिया आथिखालाव जों लाइन लाइन गायनायखौनो साबसिनै जासै होननानै बेखौनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। अमा गन्द्रा थाबोबाय बेफोरबायदि होननानै बुङोमोन आरो। जोंनि ओनसोलाव बे गेजेर जुदि माने जायगा हा खालि थाबोयोबा माइ गायनायाव खौ अमा गन्द्रा बेफोरबायदिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ बुंलायो नामा?
औ ओ जेनेबा जोङो जेब्ला उन्दै मोनो। अब्लाथ' जों बे बादि जेनेबा माबायदि गायनांगौ जों बेफोरखौ मिथियामोन जों खालि माइ नालाय खौ लारि लारि गायनांगौ। बिदि होननानै सानोमोन। अब्ला जों जोंनि आबै आबौ मोना बे बादि एदावोमोन आरो बे बे दखरसे हाखौ मानो गारबो बा नों बेयाव ओंखाम संनो थाखाय जायगा गारबोखाबाय नामा बेबायदि होननानै जं खायोमोन आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। माने बेनो फोरोंनायमोन आरो बेजों लोगोसे माने मेगन दिन्थिनानै होनायमोन आरो नङा होमबा नोंथां। बेयो गाज्रि सासै उन्दै मानसि सोलोंजेननायखौ जाहाथे बिदि गाया होननानै जों फोरोंनाय होननानैसो लानांगोन आरो। बेखौ
औ नंगौ नोंथां नोंथां जोंहा समा जाबाय।
नङा होमब्ला? आरो जों उनावबो बे बादिनो खाबु लानानै रायज्लायबावगोन। मिथिनो नाजाबगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
गोजोन्थोंसै।